आरो नोंथां।
हेलौ
अ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओमफाय नोंथाङा फ्रि दंना औ खोनादों दे औ औ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै मोननैसो आयदानिफ्राय सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरैहाय जोङो फोरबो होनबाथाय बायदिसिना फोरबो गोलैयो बिनि गेजेरावनो बैसागोखौबो मोनसे फोरबो महरै फालिबोबाय दं अनलाइनाव।
औ औ
बिदिब्ला नोंथां मोननि ओनसोलाव बैसागखौ माबोरै? फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां बैसागोखौहाय सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावहाय
ओ मोसौ मोसौ जेरै जोंहा मोसौ बैसागु बुनो बुङो दस्रा दस्रा जायगायाव दस्रा दस्रा संक्रान्ति बो होनो ना ओ जोंनिया मोसौखौहाय बे ओ बे दिनखालिहाय ओ मोसौखौ फुङावनो ओ सानसे सिगां माने ओ जि जि बुस्थु नांगौहाय माने जि जि मुवा बेसाद नांगौ बिसोरनि थाखाय दि गिलिति बा लाव फान्थाव मोखना, मोखना बिबार ओ बेफोरखौ बुथुमनानै दोनो आरो। बेनि उनाव ओ बैसाग ओ सैथ्र' दाननिहाय जोबथा जोबथा खालारावहाय हैदिनखालि मोसौखौ थुखैनो थाखाय फुङावनो लाहार फाहार खालामो। हैदिनखालि मोसौखौ थुखै ओ लांनायनि सिगां माने जो-जोंनिया बै ओ थौआव जे हांगार जायो बेखौहाय ओ बेखौ एरख'नानै थाव जानायजों ओमफाय मोनथाम लावथि माने औवानि गोदान गोजामखो होआ आरो गोदान लाव माबा गन दाननानै मोनथाम थेंवलजों खानानै बेयाव सोमै सोमै मोसौनि ओ फिखुङाव फा फोनजोबो आरो गासैबो मोदोमावनो फोनजोबो जाहाथे माने मोसौखौ हगारनाय समावहाय थुखैनो लांनानै हगार
हगारना होबोनाय समावहाय माने मोसा मोसाफोरा जाया बेफोरबायदि आरो बिसोरनि माने लोगो सानो होननानै। ओइदिनखालि बे थांबाय माने ओमफ्राय ओ अखा
बेनि उनावहाय मोनासियावहाय बिसोरनि थाखाय गलि खाथियाव आलारि बा थि, गय फाथै जरा दुरुं गोदान होनानै बावो। बेनि उनावसो माने ओ मोसौखौहाय दुरुं गोदानजों खायो आरो ओइदिनखालि। अखानायैहाय मानसि बैसागु। बैसाग बैसागनि सेथि खालारखालिहाय फुङावनो गासैबो सिखारनानै सोरबा सोरबा सोरबाहाय माने जायहाय माने मानसि थैनानै थांनाय बिसोरनि नामावहाय जाग्रा लोंग्रा बावखांनायनि उनावहाय न'खरनि गेदेरफोरखौ उन्दैया मान बावगोन। बेनि उनावहाय सोरबाफोर गामिनि मानसि फै-फैयोब्ला मान बावगोन, खुलुमगोन, मान होलायलायनाय जायो आरो। बिदिनो जोंनिया सौराय सौराय फिथा ओ फिथाथ' जाया माने सौराय जालाय लायो आ सौराय बेनि न' बेनि न' सौराय जालायलाय गोन। बेनि उनावहाय नैथि सानावहाय गामिनि ज'यै रंजायो आरो सेंग्रा सिख्ला बोरायफोरा बोराय बुरै। गथ' गथाय बेफोरो आलदा आलदा हानजा लाना हानजा रंजायो आरो बेनि उनाव जोंनिया
बे रंजानानै स्नि दानहालागे माने रंजायो आरो गामि गामि न'खर न'खर थांनानै सोरबा सोरबा जौ लोंगोन ओ जा ओ सौराय जागोन, मोसागोन बेबाय दि ओमफाय ओ स्नि सानहाला गे रंजानानै, ओ जोङो स्निथा मैगं जायो बै दिनखालि। ओ स्नि सानावहाय बैसाग बैसाग दाननि स्नि सानाव आरोना।
जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन जोंनिया स्नि दानाव ओ स्नि स्नि सानाव जायो आरो बैसाग दाननि ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव माने आं खोनानो मोनदों ओ सं संक्रान्ति बा सैथ्र' दाननि जोबथा खालारावनो जायो होननाय खोनानो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माबोरै?
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ जोंनि ओनसोलाव मोसौनि बैसागो खारैनो ओ जौसे स्निथा हाग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय जोङो मैगं थाइगं नागिरनानै जायो ओ बेनि गे जेरावनो बायदिसिना दाथ' गासिखौबो मोननाया एसेबां गोरलै नङा नङा होमबा? एबा दानि समाव ज' गासैबो सिनायजोबा दा बिनि गेजेरावबो जोंना बे हुदाया गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो नङा होमबा बिनि थाखायनो ओ दानि समावबो बायदि दा जोंहा नागिरना जानाय हुदाया दं जेरैबायदिहाय मुं लायोबा मोननैसो ओ दिंखिया, खुंखा बिलाइ जारि बिलाइ मानिमुनि गोदोर उदै थास' बिथ्रि लोगोसे आरो फाथो बिजौ लाव बि जौ, लाव बिबार बायदिसिना बेफोरबायदि जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो ओ बुथुमनानै जायो आरो हानायाव लासे लोगोसे आरो ओ मोसौ थुखैनाया जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायनायबायदियानो जोंनि ओनसोलावबो लोगो से आरो बैसागो फोरबोखौबो जोंना ओ बिदिनो फालियो नोंथाङा बुंनाय रखम से खालाराव गोदोरा उन्दैनो बोर होयो उन्दैया गोदोरनिफ्राय बोर लायो। बिनि उनाव आरो नै खालारनिफ्राय जोंनाबो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ रंजानाय ए बा मागिनो थांनाय समाव मा गाब नि एबा मा गाननानै थाङो लोगोसे आरो दामनाय देनाय गोदोनि बायदियानो दङोना गैया एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बैसागो बा मागिनो थांनायावहाय मोसानो थांनायाव जोंनिया गोमो गाबनि आरो हाजो आ गर रेगे रेगां आग ओ रेगे रेगां फास्राखौ लायो आरो ओ ब्लाउस आ जाबाय बेहाय हिनजावफोरनिया गोजा हौवा ओ फास्राया जाबाय गोजा दख'नाया गोमो गाब नि हौवाफ्रा गामसा गोथां गानो बिदिनो ओ
आर'नाइ गस्ला औ आर'नाइ गस स्ला गानो आर'नाइ लायो बेबायदिनो आरो आरो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो मागिनो थांनाय समावहाय खाम सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरखौ लानानैनो मा ने गोदोनि बायदिनो दङ आरो दाबो सोलिबोगासिनो बे फोरखौ लानानै मोसायो मागियो माने
औ
बेफोरबायदि नोंथांमोननि ओनसोलावलाय
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि माने बेबायदि बैसागु बैसागु माग ओ गियो ना मागिया माने दस्रा दस्रा गामिफोरा नुयोना बैसागो मागिनायनि अनगायै माने गामिफोरावहाय माने बैसागो फांसन बा बेफोरबायदि फालि नाय नुनो मोनो ना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलााव माबायदि फालियो?
उम जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम फालियो नाथाय गोदोनि समाव बुंनाय बायदिब्लाथ' ओ मास मोनसेखौनो फालिनाय मोनोमोन होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय बांसिनानो दानि समाव ओ स्नि खालारालासे फालियो एबा जोंनि ओनसोलावबो स्नि खालारसिम फालियो। ओ नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम जोंनि ओनसोलावबो मोसानाय एबा मागिनामै नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो ओ हिनजाव माहारिया गोजा गाबनि ब्लाउज गोजा गाबनि नि रेगे रेगां ओ आरो लोगोसे गोमो गाबनि दख्ना लोगोसे गोथां गाबनि आर'नाइ खानानै देलाय मेलाय मोसानो एबा रंजानो थाङो आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोथां गाबनि गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला लोगोसे गोथां गाबनि एबा बा गुबुन गाबनि आर'नाइ लानानै थाङो आरो बिदिनो गासैबो हानजा हानजा ज' ज' दखर दखर बिदिनो रंजानो एबा मागिनो थाङो बिनि उनाव जोंना स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो बे सानखालि जोंना बाथौ फुजा जायो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां दैदेनलाङो एबा गासैनिबो न'खरा मोजां जानायनि थाखाय बोसोर गोदान खौ एबा बैसागोखौ बि सानखालि बरायो आरो बिदिनो बिनि मोनाबिलि सम समावनो जोंना मोनसे हारिमु आयदा लाखिनाय जायो बैसागोनि गोदोर उदै गासिबो बेवहाय बाहागो बाहागो लाजोबो जेरैबायदिहाय मोसानाय रोजाबनाय दामनाय बिदिनो बायदिसिना गथ'फोरजों लोगोसे गदेरफोरनि खेला गेलेनाय बायदिसिना बेफोर दोङो बे सानखालि गासिबो ओनसोल ओनसोलनि रायजो राजायानो लोगो नांनानै बे सानखालि रंजायो लोगोसेनो गावबो गावनि थाखायनो मोजांनि थाखायनो बेसांखालि इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरो आरो बिदिनो जोंना स्नि खालार खालि बिदिनो फालिहरो बिनि उनाव दाइन खालार खालि जों जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोनिफ्राय जा जोङो मोसानाय एबा मागिनानै थाइसे थाइनै मोनदोंमोन बेखौ जोङो रायजोनि गासिबो लोगो नांनानै बिदिनो गासिबो ज'नो ओंखाम बोथिसे एबा ए बोथिसेखौ जाास्राङो आरो नोंथां बेफोरबायदि हुदाया नोंथांमोननि ओनसोलावबो दङना नोंथां
थारैनो नोंथाङा स्नि सानावहाय बाथौ बाथौ खुलुमस्राङो होननाय बायदि मोनो नुनो मोनला आरो सिगां समावहाय माने बाथौ बेबायदि बाथौआव आरज गाबनाय बेबायदि नुनो मोन नाथायहाय माने न'खर न'खरसो खालामो बेबायदि माने बाथौबाबो माने गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन थायोथ' बेवहाय माने बिदि गैला आरोना जोंनि ओनसोलावहाय माने बिदिनो माने नोंथां मोननाय बायदि माने स्नि खालारसिम मागिनानैबा जि मोननाय फै रां गरसे गरनै
सिगाङावथ' माइरंबो हरोमोन दाथ' माने दानि दानि जुगनिया माने माइरंबो लानो लालायला लाला आरोना बेबायदि बिदिनो माने स्नि बा स्नि सानावहाय सिम मोसाबाय रंजाबाय बेनि उनावहाय दाइन बा गु खालारावहाय बिदिनो गासैबो ज'नो लावखार ओंखाम जालाय लायो आरो ना बेबायदि दङ दाबो दंनायालाय माने माखासे बैफोरबायदि जे गासैबो बैसागु फोरबो बा हारिमु फोरबोखौहाय म माबा माब्लाबा बोर बोथोर लानानै बोथोर बोथोरखौ नायनानै माने से नै खालारावनो हारिमु फोरबोखौहाय लानाय जायोा लानाय जायो आरो बेयावहाय माने गामिनि गासैबो माने गथ' गथायाइफोरखौ खेला होनाय आइजोफोरनो खेला होनाय बेबायदि नुनाय नुनो मोनो हारिमु बादायलायनाय जेरै हारिमु बादायलायनायावहाय जोंनियावहाय लान्दां बैसागुखौ होआ देमसि मोसानायखौ होयो आरो ना दस्रा आरो बिदि मेथाइ रोजाबनायखौ खुगा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौ होयो खुगा मेथाइ गोदान मेथाइ हारसिं माने हारसिं मोसानाय बेफोरखौ होयो हानजा मोसानाय बिहामजो बिहामजो हानजा मोसानाय बेफोर बेफोर होयो आरो बेफोर लान्दां बैसाफोरखौ माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायहाय हानजा मोना जे मोनसे जायगाफोरावहाय हानजा मोनसे मोनसेल' मोनो बेखायनो माने लांदां बैसाग बैसागुफोरखौहाय बादायारि गैयैनि थाखाय होला आरो सिगां समाव होयोमोन बेबायदि लांदां बैसागोफोरखौहाय आथिखालावहाय माने हान जा नागिरनानै मोननो नागिरा बेनिफ्रायनो गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनांगौ जायो बेवहाय माने रां रांफोरा बांसिन होनांगौ जायो जे ओनसोलाव जेबो खम जाबाय हानजाया बेनि थाखायनो
उम नोंथाङा बिदिला जोंना समाब बजायनानै फैबाय बिदिा दिनै आयदखौ बेखिनि
औ जागोन देे
ओ